अ नोंथांजों आं मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ दं नोथां
अ ओ बे बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ एम्फौ लाथाखौ माबोरै ओ माबोरै फिसिनाय जायो फंनैसो ओ फोरमायनो हागो गोन‌ नामा नोथां
औ नोंथां जोंनिजा ओ एमथौ लाथाखौ गिबियावनो जेब्ला सिखिरियाव ओंखारो सिखिरिखौ मोनसे गोजोन बेयाव बाहोना दोननानै बिखौ बिदै दैहैनो दोननाय जायो। जेब्ला सिखिरिया बि बि दैै दैयो अब्ला जोङो बिदैखौ बोखानानै मोनसे जागायाव ओ खोबथेनानै दोननांगौ आरो जेब्ला सम जायो समाव बे बिदिनिफ्राय गोरलै फिसा अंखारो गोरलै एम्फौ लाथा फिसा ओंखारब्ला जोङो ओ जिथु इन्दि बिलायनि बिलाइ गोरलैखौ होनांगौ बिलाय गोरलै आसाया स्टेप बाय स्टेप देरो जोङो जेरै ओ आखाइ मिजि आखाइमा बिमा बिदिनो देरलाङो। जेब्ला ओ लाथाया गिदिर जानानै ओ माने गोमोन फैनाय सम जायो अब्ला जोङो थाइजौ बिलाइ एबा ओ थालिर बिलाइनि गोरानखौ ओ लाथा गोमोनखौ बाहाय ओ दोननो थाखाय बाहायनाय जायो जेब्ला उ जेब्ला आखाया बेयाव बानानै फिथोब खायो अब्ला जोङो गोमोनखौ बोखानानै दोननानै बे फिथोबखौ जोङो रुना लानानै जोङो इन्दिनि खुन्दुं बानाय जायो इन्दिनि खुन्दुंजों जोङो इन्दि हि दायो इन्दिनि हिया जोंनि ओ देहानि थाखाय जोबोर मोजां बेखौ अरिजिनेलि बानायनाय जायो नालाय बिनि थाखायनो देहानि थाखाय मोजां आरो लाथा एम्फौखौ नोथ नोंथांमोननि जा माबोरै मादो मादो माबोरै संना जानाय जायो
अ नोंथां लाथा एम्फौखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै जानाय जायो होनबा ओरैनोथ' जोंनि जा एवनानै जायो ओ गोरानैनो माने लाथाखौ गोजा एवनानै जायो फार्स्टावनो बेखौ ओ सारायखौ गुदुं खालामनानै बा सारायाव थाव संख्रि जेबो होआलासिनो एम्फौ लाथाखौ आगोलावनो होनानै ओ बेखौ एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो ओ जेब्ला बियो मोनसेै मोनसै जायो अब्ला मोननोसैयाव बेयाव ओ थावखौ होनानै होयो थाव आरो संख्रै होनानै एवनानै जाय एवनानै जानाय जायो ओ बेनि उनाव एवनानै जायो आरो जोंनि जा थास' बिथ'राइजोंबो जानाय जायो आरो अनला खारै ओंख्रियावबो होनानै जानाय जायो आरो सिंग्रि मिखि बेफोरजोंबो जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों लाथा एम्फौ होनबाथ' जों जोबोद गोथाव मोननाय नङा होमबा नोंथां ओ बेफोरबायदिनो ओ गुबुन गुबुन आयदाजोंबो गुबुन गुबुन माबा ओ गावबा गावनि आदबजों गावबा गावनि ओ मा होनो सोलोजों जाय जेजों जानो बेफोरबायदि खालामनानै जानायखौबो नुनो मोनो एम्फौ लाथाखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव एम्फौ लाथाखौ माबोरै जायो?
जै बे लाथाफोरखौबो गुबुन गुबुन रोखोमै जानाय फैयो जेरै अनला खारैजोंबो जायो थास' बिथ्रि गैरलैबो जायो सिंग्रि मिख्रिजोंबो जायो ओरैनो एवनानैबो जायो जोङो ओ थासो बिथ्रि गोलै जों जाबला जोङो गिबियावनो लाथखौ रुनानै लायो रुनानै लानायनि उनाव जिर ख'नानै बेखौ बिदिनो थास बिथ्रिजों संनानै जायो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो लाथाखौ जानाय जायो आरो लाथानिफ्राय जोङो जोबोर माने देहानि थाखाय मोजांबो जायो थाव एम्फौआ औ नोंथांमोननि जा ओ आबाद फोथाराव ओरैनो मा मा मावनाय जायो
ओ नोंथां जोंनि ओनसोलाव आबाद फोथाराव ओ दा दैज्लां फैबा माइ गायो बेनि उनाव मेसें बोथोराव आरो उफुरा खेथि बा मैगं थाइगं गायनाय जायो आरो ओ जेरै पथल जिंखा ओ थाइबें बेबायदिनो खांख्रिखला बेफोरबायदि आबाद मावो आरो ओ माइ गायनायनि अनगायैबो बेफोरबायदि आबादखौ जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ जों नुनो मोन दों आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ना खामख्राय हमना जानायखौ दासिमबो नुनो थाङो ना थांला गोदोनि बायदि?
औ दाबोनो थाङो नाथाय जेरै आबौ आबै बैमोना जेरै लोगो ज' ज' जानानै गुरनो थाङोमोन बिदि दा बावैनो समाव गोबां खम नुनो मोनो। थेवब्लाबो जोङो बिदिनो खांस्राइ हमनो खौ गारनो नाङा आरो नोंथांमोननि जा बेफोरबायदि दासिमबो दङना गैया नोंथां?
जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि ना खांख्राय ह मनाया दासिमबो दङ थेवब्लाबो मा बुङो गोदोनि बायदि गोदो आबै आबौमोननि समाव लायनो गासैबो ज ज जानानै दुब्लि फोथोराव ना खांख्राय साम खनोमोन नो हमोमोन नो नाथाय दा इफोरबायदि ओ नेमफोरखौ नुनो मोनला आरो मानो होनबा दाना जोंना फोथाराव दैज्लाङावथ माइ आरि गायखायोआनो बिनि उनाव आरो दैज्लांनि अनगायैबो मेसें बोथो थोरावबो माने फुरा खेथि मावो उम आबादानो बुंफबजोबनानै थायो बेनि थाखाय फोथाराव जोंना ना खांख्राय हमनो बारा मोनब्ला जा एसे दङ दैसा दैमा बेफोरावनो हमनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो
नोंथांमोननि ओनसोलाव खांख्रायखौ गोबाङै माजो जानायखौ नुयो नोंथां
खांख्रायखौ ओ बांसिनानो मैथा मैथा मैथि मैथाजों बांसिन एवनानै जानाय जायो। गिबियावनो जोङो खांख्रायखौ एवना लाग्रोयो आरो एवना लाग्रोनायनि उनाव जोङो बेखौ बोखांना दोननानै मैथा खौ एवनानै बऔ बाहागो बाहागोनि जेनेबा बेलग बेलग गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि म जला होनाय जायो होनाय उनाव जोङो उनाव खांख्राइ एखना दोननाय खांख्राय खौ होनानै दै होनानै गोरानै बाथोन बायदि फाननानै जानाय जायो आरो जोङो खांख्रायखौ सावनानै बाथोनबो जाजायो।
औ औ
दा ओ खांख्रायखौ माबायदि जानाय जायो?
ओ नोंथां जों थिङाव खांख्रायखौ ओरैबायदि जायो ओम खांख्रायखौ जोंना लाबोनानै सोमनानै दोनो एसे जेरै ओ खांख्रायाव जोबोर लेथ्रा मैला थायो नोङा होनबा। ओ इदिनो हा बायदि मैला बिजानु हाबनानै थायो बेनि उनाव जों सोमनानै दोनो खांख्रायखौ सोमनानै दोननानै हुयो सुयो सुनानै ओ गोसो बायदि जानो हायो आरो नोङो खांख्रायखौ सेफाया लासिनो गथायैनो मैथाजों जों ओंख्रिबो संना जानायखौ नुयो आरो बिनि उनाव ओ बेखौ बोख्ला जोबनानै ओ बिदिनो फिसा फिसा सेफायनानैबो एवनानै जानायखौ नुयो जोंना खांख्रायखौ अनला ओंख्रियावबो होनानै जायो आरो मै थाजों गोबांखौ जानाय नुयो ओ बिनि उनाव बेखौ दुनदिया जों लगायनानै बाथोनबो देना जानो हायो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
उम
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बिदि सामजों सबाय जायोना नोंथां
नंगौ नोंथां जों बे
औ आ‌ बेखौ मा रोखोमै मा बादि आयदाजों बानायनानै माबायदि आदबजों जानायखौ गोबाङै नुनो मोन नोंथां एसे फोरमायना होलाय
सामखौ गिबियावनो ओ दैखरनिफ्राय लाबोनानै जोङो सानसेनि थाखाय सोमहाबना दोननाय जायो। मानोना साटनि साम'आव मैला थायो। बिनि थाखायनो सानसे सोमना दोननानै ओ बिनि नखानायै बिखौ ओ जोबोरै साफाखालामनाय जायो। साफा खामखांनायनि उनाव जोङो बिथां बिनि ओ दाखोनखौ आरो उनजानिखौ दानस'नानै उनाव आरो जोंङो आरो खेबसे फिनानै उनाव आरो जोङो गोजोनै सुना लानायनि उनाव जोङो बेखौ गिबियावनो एवना लायो। साम खो जों जोङो बांसिनानो जों सबबाय मैगङाव संनानै जानाय जायो। गिबियावनो साम'खौ एवग्रोना लानायनि उनाव बेखौ बोखांना दोनथ'नानै ओ सबायखौबो जोङो गिबि बियावनो ओ दसे सम सोमहाबना दोननांगौ। जाथे सबायाव थानाय बे गोसोम गोसोमखौ गुगाब्ला अब्ला सबाया गोथावसिन जानाय मोनो आरो ओ सबायखौ त' सुखांना लानायनि उनाव जोङो सबायखौ होनानै दै होबाय‌ खारै संख्रि होबाय होनानै बिदिनो गोदौनायनि उनाव जोङो बेयाव बानलु जाखिनि माइ मसला होयो नोंथाङा बेखौ होनो हायो। बेनि उनाव ओ साम'खौ होनाय जायो होनानै गोदौबाय थानायनि समावनो जोङो खारै संख्रि नांदोना नाङाखै जोङो मोजाङै नायो नायनायनि उनाव बिदिनो गथा खालामनानै जों बिदि रोखोमै जानाय जायो आरो साम'खौ। नोंथांमोनि जा साम'खौ खौ मा रोखोमै जायो?
ओ नोंथां जनि ओनसोलावबो साम'खौ बेफोरबायदि नोंसोरनि बायदि एखे रोखोमावनो जानायखौ नुनो मोनो। गिबियावनो जोंनाबो सबायजोंनो बांसिनखौ जानायखौ नुयो ओ सबायखौबो दसे सोमनानै दोनो बिनि उनाव साम'खौथ' जोङो बा खननानै बा बायनानै लाबग्रो लाबग्रा जानो हाया मानो होनबा साम'आव गोबां मैला हाबनानै थायो। बिनि उनाव जों खौ साननै बा सानथाम सोमनानै दोनो बिनि उनावसो बिनि अखानायै जोङो सोमना दोनखांनायनि जि दिनखालि जों जागोन बि खालि जोङो उम आरामनो सुनानै बिनि मोखांनि दाखोनखौ। गारनानै बेखौ उनखि दाननानै ओ बेखौ उम एवफ्राननानै बा सबाया गोदौबा बेयाव होनानै जानायखौ बांसिन नुयो आरो जोंनिखै उम नोंथां ओ दिनैनि आयदाखौ बे खिनियावनो फोजोबनोसै नामा?
उम आंबो रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम